नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा सम दङ'ब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ ओ जोङो बिदिब्ला मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनोस सै नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ थिग बेबायदिनो ओ मागो फोरबो बुंब्लाथ' बे मागो फोरबोआ जोंनिया ओ फिथा सौराय ओ जानायनि दिन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जों बिदिनो मागोनि गिबि जेन'बा ओ सानखालि जों बिदिनो ओ फिथा ओ सौराय देयो आरो नोंथां जों बिदिनो फिथा सौराय देयो होनब्लाथ' बिदिनो जोंनिया ओ माइब्रा-माइब्रानि एबा माथानि देयो आरो औ थिग बे बायदिनो ओ माइब्रानि फिथा बुंब्लाथ' माइब्रानि फिथाइआ बि बिदिनो जोंनिया थावननि फिथा एबा एनथाब फिथा नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनिया माथानिया बिदिनो लावदुम फिथा जाहैबाय थिग बे बायदिनो जोङो बे फिथानि ओ बाहहेरैबो जोङो ओ गोबां जोङो लारु नारेंखननि लारु सिबिंनि लारु आरो बे उन गुन्दैनि‌ लारु बानायो आरो नोंथां
औ औ
थिग बे बायदिनो जोंनिया लावदिुम फिथाखौ माबोरै ओ सौ खावो होनना बुंङोबाथ' जों लावदुम फिथाखौ जोङो जोदौआवसो ओ एबा जोदौ एबा दैहुआवसो खावो नङा होमबा नोंथां जों बे ओ दैहुखौ दैहुआव दोननाय जों दैखौ गोदौ होगा होग्रोना लायो माने बिनि खफ'जोंसो बे फिथाखौ खावो नालाय
औ
औ थिग बे बायदिनो बेयाव जों खुरै एबा थेख्ला गिलिबावसो खावनायखौ नुयो आरो आरो खायफाफोरा बिदिनो गेसनि बे खब'जों खावो आरो बे कुकाराव
औ नंगौ
औ थिग बे बायदिनो टाउननि ओ औ थावनि फिथा बुङाथ' बे थावनि फिथाखौ जेनेबा जोङो बे एन्थाब फिथायाइयावथ' जोङो खायफाया बिदिनो मिथाइजोंबो खावो बिदिनो नालेंखरजोंबो खावो नङा होमा नोंथां औ बे फिथा खाव खालिनो जोंनिया बिदिनो खाना जानायनि दिन आरो नङा मोनथां
औ नंगौ
औ जोंनिया बे गामिनि आइजोफोरा जोंनिया माने बिदिनो अमा ओ फिसियो आरो बिदिनो लोगो नांनानै बिदिनो खासेयाव मास मोनसे मास मोनसे फिनानै माने बे सानखालि जोंनिया बे अमाखौ जेनेबा बुथारनानै रानो आरो नोंथां खाना जाखलि जोंनिया बे खाना जानाय दिनखालिनो जोंनि ओ गामिनि माने बाथौ थानसालियाव माने जोंनिया थगि होननाय नेमा गोदोनिफ्रायनो दोङ आरो नोंथां बे थुगि होनायाव ओ जोंनिया ओ बिदिनो न'खरफ्रोमबो माने बेयाव थुगि हैैयो आरो जोंनिया बे गामियाव माने बिदिनो जयग्य सावो आरो नोंथां हराव थिग बे बायदिनो जोंनिया गामियाव ओ बेयाव हराव माने बियो रंजानाय ओ फोरबो खुङो आरो नोंथां गोदनि फ्रायनो औ जोंनियाथ' बिनि‌ अखानायै जोंनिया बिदिनो भेलागुरु सावनायनि दिन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जोंनि बेलागुरू‌ सावनो थाखायबो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने बे मागोनि साननैसो सिगांनो माने बिदिनो दुब्लियावबा थाराव मानेओ बे ओ नाराफोरखौ बुथुम हैखाना दोनो आरो नोंथां खानानै बिदिनो दुब्लि एबा ओ बिदिनो लामायाव न' न'नि लामायाव बे भेलागुरुखौ बानायो आरो बिदिनो औवा गायनानै थिग बे बायदिनो फिलागुरु सावनो थाखाय जोंखौ माने बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने फुङावनो सिखारो आरो नोंथां खोमसि खोमसि माने गोदो बुङोमोन जे आबौ आबैमोना जेन'बा बिदिनो खोमसि खोमसि उथिनानै सावनांगोनो बिदिनो दाउसिन दाउला नुला बे फैगोन जोनोमाव बिदिनो दाउसिन दाउला जायो होननानै बि बिदि बुङोमोन आरो नोंथां ओ बिदिखौनो दाबो माने जोङो बिदिखौनो साननानै माने जों दाबो दाबो खोमसि खोमसि सिखारनानै दुगै लोबै माने बेलागुरखौ सावो आरो नोंथां
औ
औ बे भेलागुरखौ सावखालि माने जोंनिया मागोनि से थारिख जायो नङा ओमबा नोंथां? औ से थारिखाव जोंनिया बिदिनो न'खरफोरावबो दुगै लोमै जोंनिया बे न'खरनि रुंसारि जानाय सुबुंफोरनोबो माने गोथैसि बाउवो आरो नोंथां ओ बे गोथैसि बाउनायाव जोङो बे बिसोरनो फिथाबो बाउवो ओमफ्राय बिसोर जा जुमाइ लोङोमोन बेफोरखौ बाउवो आरो बिसोरनो हि जोम बाउवो आरो बिदिनो बिसोरनो फिथाखौ बाउनो थाखाय माने बिसोरनो गोथारै एक्सट्राके माने खावनानै दोनखायो आरो नोंथां आरो बिसोरनो जुमाइफोरखौबो एक्सट्रासे संनानै दोनखायोमोन आरो थिग बेबायदिनो बे खालि जोंनिया बिदिनो जुमाइ ओ जेनेबा जुमाइफोरबो बाउवो आरो खस सि्ला जि जोम फिथा फोरबो बाउनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ बे सानखालि जोंनिया माने ओ बे मागोनि से थारिख खालि जोंनिया माने फिथा सावनो मोना आरो नोंथां। माने बियो जोंनिया गोदोनिनो मोनसे नेमखा।
थिग बेबायदिनो बे मागो दमासियाव जोंनिया बिदिनो गामि खाथिनि आलासि एबा गामिनि बिदिनो सुबुंफोरखौबो जों बिदिनो फिथा सौराइ जानो लिंनाय एबा आलासि जालायनाय माने बिदि। नेमफोरखौ फालियो आरो नोंथां औ नोंथाङा औ थिग बिदिनो जोंनिया बे मागो फोरबोआवथ' जोंनि बे हौवा माहारिफोरखौ एबा हौवा मानसिफोरखौ बिदिनो जुवा गेलेनाय नुयो नङा होमा नोंथां मागोआव
औ
औ थिग बेबायदिनो बे मागो फोरबोआव माने बिसोरो सानथाम बिदि जुवा गेलेनायखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो सानथामनि बारा गेलेबा माने बिदिनो फाइन हमनाय नेम दं आरो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव
औ औ
औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो मागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
ओ नोंथांमोननिजों ओ बेफोरबायदि मागो फोरबो खुंनाय बायदि एखे रोखोमैनो जोंनिथिंजायबो बिदिनो मागो फोरबो। खौहाय खुंनाय जायो आरो औ मागो फोरबोआवहाय जोङो बिदि फिथा सावनानै जानाय हुदाया जोंना दं। खाथारो बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा?
औ औ
बिदिनो मागोनि बोथोरा सफैयोब्लानो जों गासैबो न'खर न'खर फि था देनानै फिथा सावनानै जानाय हुदाया दङ आरो जोङो मागोआवहाय बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि माइरंफोरजों जोङो फिथाखौ सावो नङा होमबा? औ जोङो गुबैयैहाय जोङो माइब्रा माइरंखौहाय जोंनो नांथारगौ। बे माइब्रा माइरंनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आदब जों जोङो फिथा बानायनानै जायो बिदिनो जोङो बांसिनै एन्थाब एबा फिथा सि सिथावखौ जोङो बे माइब्रा माइरंनिफ्राय बांसिनै बानायनाय जायो आरो बायदि। ओम ओरोम बायदि रोखोमनि माइरंफोरजोंबो बानायो। जेरै लावदुम फिथा बायदिफोरखौ जोङो गुबुन रोखोमनि माइरंजों बानायनाय जायो। आरो ओ लादु बायदिफोरखौहाय जोङो बे सिबिं लारु आरो। नालेंखल आरो मिथाइ गुर बायदिफोरजोंहाय ओ जयै जोङो आरो बियावबो ओम बिदि अनगुनदै होननानै। सावनानैहाय माइरंनिफ्राय बानायनाय अन गुन्दै आरि होनानै जयै ला बानायनाय जायो नङा हबा औ बैफोर गुबुन गुबुन रोखोम। समनि गुबुन गुबुन आदबै बानायनाय फिथाफोरखौहाय जोङो मागोनि बोथोर। रा सफैयोब्ला जोङो गासैखौबो जोंनि बर' न'खर न'खर आइजोफोरखौहाय बे फिथाफोरखौ सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
अ बिदिनो जोङो बे मागो ओ समावहाय जों जोंहा ओ आलासि बायदि जाहैनाय ओ नेम दङ नङा होमबा बाय बाहागिफोरनावहाय जोङो ज' ज'यै आलासि जालाय लायनाय आरो न- खरनि ओ गामि ओ बे न' खाथि खाथिनि सुबुंफोरजोंबो जोङो गामिनि सुबुंफोरजों जयै सावरि बादारि जालायलायनाय जोंनाव हुदा दङ नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो बे मागो समावहाय जोंहा जानाय लोंनायनिनो। ओ फोरबो होननानै बुंजायो नङा होमबा।
ओ नंगौ।
औ आ बिदिनो जोङो बे मागोआवहाय ओ जोंहा बे जानाय लोंनाय बे फिथा सावनानै जानायल' नङा जोंहा बायदि फोरबोफोरबो जों खुंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा। जेरै-जोंनि बर'फोरा बाथौ। बाथौ फुजा फोरबो खुंनाय जायो बेफोरावहाय ओ बे बाथौ फुजा फोरबो खुंनायावहाय जोंहा साननै सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो ओ बायदि ओ थुनलाइयारि ओ खेला गेलेनाय आरो बिदिनो ओ मोसानाय बादायलायनाय बायदि हारिमु बादायलायनाय फोर जोङो ओ खुंनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा बे बाथौ फुजा समावहाय जोङो बेखौहाय बर' गामि गामि गासैआवबो जोङो बे। फुजाखौ जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो आरो मागो दाननि नैथि मंगलबार सानावहाय ओ बिदिनो जोङो ओ मागो मागो दानसखौहाय जोङो रंजा खुसियै फिथा सावनानै जानाय आरो ओ बिदिनो रंजा बाजायै ओम बायदि फोरबो खुंनायजों लोगोसे जोङो दान मोनसे बे मागो फोरबो खौहाय जोङो बारहोहरनायखौ नुनो मोनो आरो। खोनादोंना नोंथां? खोनादों ना?